औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथां नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना?
औ औ आङो नोंथांजों। दान्दिसे सम रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो सानदों, नोंथाङा रायलायनो हागोन दा? औ बिदिब्ला जोङो औ जोङो बर'नि जि दोरोङारि दानाय लुनाय ना बे दानाय लुनायनि सोमोन्दै जों एसे सरायनोसै नोंथांजों जानाय औ। दानाय लानाय दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ' जेरै जोङो सि दानाय ना सि दानाय आगर एरनाय ना जों माबोरैहाय दायो सिफोरखौ ना बिनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै दा जोङो गोदो समावना सिफोरखौथ' जों गोबां रोखोमनि दायोमोन आखाइजोंनो दायोमोन ना
औ नंगौथार
सुलाव जोङो सिफोरखौ एसे आलादा रोखोमै दानायखौ नुनो मोनो आरो दा गोदो समाव जोङो। बेखौ माबोरैहाय दायोमोन। बा जों माबोरैहाय आगर एरोमोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां गोदोनि बुङोब्लाथ' जेरै जोङो। मेसिंफोरजों दानायखौल' नुवामोन दानाथ' जों मेसिंफोरजों बांसिनानो दानाय नुयो।
औ नंगौ
गोदोनि बुङोब्लाथ' जेरै जोङो आखाइफोरजोंनो मुस्रा बुथुननाय नुयोमोन खुन्दुं थुननाय नुयोमोन बबिनफोराव आरो जेरै दख'ना थावसि होनोब्लाथ' जोङो आगोलो आखाइफोरजोंनो एरनाय जायोमोन। जेरै आगरफोरखौबो आखायफोरजों एरनाय जायोमोन। आरो जोङो साल खुन्थाफोराव दानाय जायोमोन। आरो गोबां रोखोमनि हाजो आगर फारौ मेगन। बेफोरखौ जोङो आखाइफोरजोंनो एरोमोन आरो दख'ना थावसि बायदिसिना दख'नाफोराव जोङो जोमग्रा सिफोराव फास्राफोराव आरो जों दाना।
आरो जों दानाथ' बांसिन मिसिंफोरावसो दानायखौ नुनो मोनबाय औ नंगौ दानि जुग
आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि सिफोरखौ जों दानायखौ नुबो बर' हारिनि सिनायथि होननानै मिथिनाय मोननाय जायो आरो
औ दा जोङो बे जि सि दानाय ना बे सि दानायाव जों बाहायनाय ना मोननैसो जिनिसफोर बेखौ नोंथाङा मख'नानै होनो हागोन नामा
औ जेरै जोङो गनस्रिबो होनना बुंनाय जायो आरो मास्रा मास्रास माखु बेफोरखौ आरो सा सा साल खुन्था आरो जेरै जोङो जेरै बे माखुआव सोनो थाखाय जेरै जोंनो बबिन नांगौ जायो बे बबिन बबिना बबिनाव जेरै जों खुन्दुं औ खुन्दुं थुननानै लाखानाय जेरै जोङो बे माख'आव सोनांगौ जायो
निफ्राय ज गोबां रोखोमनि दङ' आंबो बारा मिथिजोबा नोंथां
औ
बिदिब्ला आङो एसे फोरमायनानै होनो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जोंनो सि दानो थाखाय जोंनो माखासे ओ जोंनो जगरखौ नांगौ जायो नङा होमबा?
औ
जोङो गिबियाव खुन्दुंनि गोनांथि जायो जोङो ना खुन्दुं ओमफ्राय खुन्दुंखौ जोङो जायखिजाया लानो हायो आरो ना गोसोबायदि दाग्रानि गोसो मथे जों बेखौ लानो हायो आरोना बांसिन जोङो बर'नि सि दानाय होनना बुङोब्ला जों बांसिन माथानि सि दानाय जायो
औ माथानि सि दानाय जायो।
हखानि सिखौ दानो थाखाय जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जों लानानै फैबाय ना लानानै बेखौ जोङो मायदि होनाय होनना बुङो जोङो एसे ओ ओंखाम माय दि होयो ओंखामजों माबानानै एसे माबा खालामो आरोना रुनानै जोङो बेखौ ओ फोरोंनाय जायो आरो दाना जों बे खौ फोरानखांनानै जों बेखौ थुननानै लायो जेरै बगिनाव ना बबिनाव जोंङो बेखौ थुनो थाखाय जोंनो सोरखिनि गोनांथि जायो बेनिफ्राय जथरनि गोनांथि जायो नंङा? औ बे मोन थाम जिनिसखौ जोंहा जोंनो नांथारगौ आरोना बेयो गिबि जागायजेननाय जोंनि ज' ओ जिनिस आरो बेना जगर सोरखि ओ जथर ना? मुस्रा ओ मा होनो बबिन ओ बबिन बबिन ओ मुस्राखौ जोंङो बै माखुआव जि सोयोना जोंङो ओ बे फिसाखौ जोंङो मुस्रा होनना बुंङो आरो ओमफाय बबिना ओइ गोदोर एसे गोदोर औ बेखो जोंङो बेयाव जोंङो थुनानै लायो आरो खुन्दुंखौ थुननानै लाखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ ओ माबायाव सोनानै ओ बेखौ मा होनोमोनथाय बै माबायाव सोयोना जों बेखौ जेनथेराव
औ नंगौ।
बैयाव जोंङो सोनानै बेखौ सोंङो आरोना सेथ्लायाव सेथ्ला जि इदिनो जायखिजाया जागा गुवार लानानै ना जोंङो सोंनाय जायो आरो बेयाव जोंनो माखासे जगार नांबावगौ बेवहाय गान्दै नांगौ जायो जोंङो ना गान्दै ओमफ्राय माखासे गनस्रिफोरखौ नांगौ जायो ना औवानि खुन्थि दाननायनि खौ दैयो ना बेफोर आरो बिदिनो रासो नांगौ जायो जोंनो ना? रासो औ बेनि फ्राय ओ जोंनो मा नांगौ जायो ओ ताथखाल नांगौ जायोना ताथ खाल उम ताथखाल ओफाय ओ नो खुन्दुंनि गोनांथि जायो। बेनिफ्राय साल साल खुन्थायाथ' थाखाबाय
औ
ओ बेनिफ्राय ओ जोंहा मोनसे थाबावोमोन ओ सिंङाव जोंङो बे खुन्दुंखौ गोजौ गाय खालामनो थाखाय मोनसे गाग्रा थायोमोन ना? बे ओ बै गाग्रा खौ मा होनोमोनथाय ओ बेखौ जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। औवाजों बानायनाय जायो जों बेखौ औ बेनिफ्राय जोंना माखुवाथ' थाखाबाय माखुवा जोंनिया माखु आरो मुस्रा ना? बेयो बिराद गोनांथार आरोना जाय माखुआसो जोंनो बे ओ दख'नानि महर ना बेखौ जोंनो होयो आरो ओ अ बिदिनो माखासे गनसि गन ना साल गान्दै बेफोरो ओ थाजोबो आरोना? बेफोरो बेफोरखौ ओ जोंनि माखासे गोदोनि आइजो माहारि फोराना बेफोरखौ बानायनानै ना गावनो गावसोरनो बानायनानै बेफोरबायदिनो ओ औ दायोमोन आरोना जोबोर ओ बिथांमोना गो दोनि समाव जोबोर आखा फाखामोन ना बे लेखायैनो जोंङो ओ बे लेखायैनो जों दासिमबो बे ओ सि दानाय हुदाखौ जोंङो दासिमबो ओ बानाय दाबाय थायो आरो नंङा होमबा बे खौ जों गारनो हाया। नाथाय आथिखालाव जों एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरोना। थेवब्लाबो जोंङो गामिफोराव थांङो ब्ला जोंङो गामि गंसेफोराव जोंङो न'खरसेनावबाबो जोंङो सि दानायखौ नुयो आरो नंङा होमबा? तातखालफोरखौ जोंङो बेखौ नुनो मोन मोनो आरो। खमथार जाबा जाद दोंब्लाबो जोंङो नुनो मोनो आरो दासिमावबो औ बिदिनो
औ नोंथांङा हायोब्ला एसे दख'ना थावसिखौ जोंङो माबोरै बानायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ अ दख'ना थावसि औ ओ जोंङो दख'ना थावसिखौथ' जों बेफोरबायदिनो ओ दा जेरै जोंङो बानायदोंमोन ना ओ बुंदोंमोन जेरै हाय बेफोरबायदिनो जोंङो दख'ना थावसिखौबो ओ दानाय जायो।
औ
होनोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे गुबै ना ओ गानग्रा आरो बेनो आइजो माहारिफोरनि ना बे दख ना थावसिखौ जोङो जोंनि मा होनो बेखौ हिन्जाव गोदान ना हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायो। हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ दख'ना थावसिखौ दख'नाया दख'ना थावसिखौ जोङो ओ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो मा होनो आ खुन्दुंनि गोनांथि जाबायना। खुन्दुं, औ बे खुन्दुंखौ जों लाना फैनानै बेफोरबायदिनो जोङो। आ सोंबायना माबाफोराव बबिनफ्राव थुनना लाबाय लानानै जोङो। सोंबाय, सोंनानै बेफोरबायदिनो जोङो तातखालाव सोबाय ना। सोनानै जोङो दानो हायो। आखाइजोंनो जोङो बेखौ ओ बेफोरबायदिनो ओ जगार लानानै जोङो बेखौ दानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो।
बिदिनो जोङो दख'ना थावसिखौ जों बेफोरबायदिनो ओ बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे आर'नाइ ना बायदिसिना बेफोर खौ जोङो दानो हायो। आर'नाइ ना आर'नाइ होनोब्लाथ' जोंनि ओ गिबियाव जोङो जोंनि। आइजो माहारियानो बर'नि आइजो माहारियानो बे आर'नाइखौ बानायदोंमोन नङा होमबा? बे आर'नाइाव जोंहा गोबां माखासे मिनिं बा ओंथि हाबनानै थायो ना मा खासे ओंथिफोर दङ जोंना बेवहाय, बे आर'नाइ आगरा आरनाइ आगरखौ जोङो जिं जिङाव जोंहा मा थायो जोंहा खासि हाथाय आगर होनना बुङो जों बेखौ ना? बेनिफ्राय हाजो आगरबो होनना बुङो जों बेखौ। बे खासि हाथाय आगरखौ खौ जोङो मा खालामो जिं जिङाव होनाय जायो, बेनिफ्राय बे गेजेराव जोङो। जायखिजाया आगरखौ जोङो सोनो हायो आरो बेवहाय ना। ओ बेयाव माखासे ओ आगरफोरनि नाम दङ आरो जोंहा ना जेरैहाय फारौ मेगन ना फारौ मेगन हाजा आ गर, दिंखिया आगर, बेनिफ्राय दाउथु गद' बेफोरबायदि थाइगिर बिबार, ना दिंखिया बिदि दाउसा मोख्रेब, बिदिनो माखासे आग रफोर दङ आरो ना जों बे आगरफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हायाना बेखौ गोदो, जेरै-आगोलनि आजै आजौमोनासो बांसिन मिथियोमोन, जेरै बे बिबारनि नामफोरखौ। औ औ बेखौनो जोङो लेखा बिलाइफोराव जोङो लिरना गालां बायना बेनिफ्रायनो जों दा बेखौ मिथिनो मोनो आरो नङा होनबा?
औ नंगौ!
औ।
थारैनो।
दाथ' आथिखालाव सिफोरखौ जोङो मेसिनजोंसो बांसिन दानाय नुयो नङा होमबा? ओ माखासे गुबुन रायजो फोराव दानानै मेचनजों दानानै जोङो बे हाथाय बाजाराव दिहुननाय जों ना बेफोर। ओ दख'नाफोरखौसो जोङो बायलाबायायनानै गाननायखौ नुनो मोनसै आरो दानि आथिखाल मुगायाव नङा होमबा औ दा ओ जोंनि आखाइजों दानाय होनना बुङोब्लानो आखाइजों दानाया जोबोद गोग्गो बा मोजांसिन जायो आरो ना मेसिंआव दानायनिफ्राय आखाइजों दानाया।
औ नंगौ थारैनो। जेरै जोङो बे ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेरै जोङो दख'नाखौ माबोरै गान गान नाय जायो
जै अ दख'नाखौ हागोन हागोन।
औ
ओ दखनाखौथ' जोङो ओ गाननो थाखाय। गोबाङानो ना गुबुननि ओ दख दख'नाफोरखौ गोबाङानो माने मोजाङै मिथिया आरोना गाननो रोङाना। ओ दखना बेखौ जोङो मा होनो बेखौ एसे ओरै फानना लानानै ना बेनिफ्राय फानना लानानै फाननानै जोङो बेखौ ओ मोनथाम ओ मोनथाम स्टेपाव जोंङो बे दख'नाखौ थेबनाय जायो नङा होमबा?
औ
गिबियाव जों ओरै खनसे थेबग्रोना लाबाय बेनिफ्राय थेबनानै जों बेखौ ओरैहाय उनथिं ओमफ्राय ओरै लाबोनानै जोङो ओ एसे जानजिहाङाव ना गेजेर खन्द' आव जों इखो
औ थेबनो जायो औ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै
औ औ दोड़ो दोड़ो औ दा लांगा दख'नानि थेबनाया बेफोरबायदि नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय बै अग्रं दख'ना बे अग्रं दख'नाखौ जोङो ओ र' मा मोनसेखौ होनो मोनथाय नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथाङा जेरै जोङो ओ बेहा जेबो माबा गैया आरो ना जेरै ओ लांगा दख'ना बायदि जेरै जोङो बेखौ गल गल गलल'सो होननानै बुंनाय जायो।
अ बेखौ जेनेबा ग्रोब गाननानै माने थेबनानै लानो हायो आरो बेखौ बांसिन हाबा हाबा जानाय आइजोफोरा गानो नङा होमबा हाबा जानाय आइजोफोरा बे दख'नाखौ गानो आरो बांसिनना अग्रं दखना नंगौ। बेखौ ओ बिदिब्ला जोङो ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायलायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां समाबो जाबाय।